औ औ खोनादों
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथांखौबो।
मोनाबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय। दा नोंथाङा माफोर मानोबा हरदोंमोन कलखौ?
अ आङो नोंथांजों ओ जोंनि भारत भारत हादरनि उदांस्रि सोमावसारनाय सोमावसारनायाव आसामाबो बाहागो हागो लादोंमोन बेनि बागैसो आं नोंथांजों सावरायनो होननानै कल हरनाय जादोंमोन।
अ दे सावरायनो हागोन।
औ अब्ला आङो नोंथांजों सावरायनो सानबाय। ओ जोंनि भारत हादरा मोनसे दायो उदां हादर दर जाहैबाय दा ओ भारतनि मिथिंगायारि समाजारि हारिमुवारि आबहावाया जोबोर समायना जों बयबो जोंनि हादरखौ लानानै ओ देरगानाय मोनो बबेखानि जोंनि हादरा जों बयबो मिथिगौ जिगुजौ ब्रैजिस्नि स्नि मायथाइनि जिब्रै आगस्ट'सिम उदां नुवामोन दा बेखौ जोंनि भारत हादर। खौ ब्रिटिसफोरनिफ्राय उदांस्रि खालामनो थाखाय जोंहा गोबांथार जोंना सोमावसारनाय जादों दा बे सोमावसारनायाव जोंनि आसामनिफ्रायबो जोंनि आसामनिफ्रायबो मैखोम बाहागो लादोंमोन। ओ बिनि उनावहाय गोबांथार सोमावसार नायनि उनावसो जोंनि भारत हादरा उदांस्रिखौ मोननो हादोंमोन ओ जोंनि भारत हादरा ओ ब्रिटिस खुंथाइनि सिङावसो दङमोन आरो जिगुजौ ब्रैजिस्नि मायथाइनि जिब्रै आगष्टनि सिगांहालागै ब्रिटिश सा रायजोनि सिङाव दङमोन। ओ सोमावसारै सोमावसारै उनावहाय जिगुजौ ब्रैजिस्नि मायथाइनि जिबा आगष्टआवहायो। जों फाइनेलि जोबथारनायाव ब्रिटिसफोरनिफ्राय उदांस्रि मोननो हादोंमोन एबा जोंनि हादरखौ जोङो। रैखाथि खालामनो हादोंमोन आरो दा गोदोनि मुगायाव भारतआ मोनसे जोबोद धोनि हादरमोन ओ गुबुन गुबुन हादरजों बेनि फालांगिरि फालांगियारि सोमोन्दो दङमोन। बै समाव ओ भारतआ खुन ओ सि रेसम सना रुपा मस्ला आरिनि थाखाय जोबोद मुंदांखामोन आरोना
औ औ
ओ बेनि थाखाय गुबुन हादरनि गोबां सुबुङा फालांगिनि थांखियै भारतसिम फैदोंमोन जोंनि हादराव माने गोबांथार मा होनो सम्फद दङमोन धोन दङमोन दा बेखौ गुबुन हादरनि मानसि मानसिफोरा माने बेखौ मिथिनानै जोंनि हादरसिम फालांगि सोमोन्दो। खालामनो थाखाय बिसोरो फैदोंमोन आरो जोंनि भारत हादरसिम बेनि गेजेराव इंराजफोरा भारताव हारसिङै गावसोरल' बे ओ बेफा बेफार खालामनो हादोंमोन गोबांथार फैदोंमोन खिन्थु हारसिङै इंराजफोराल' बेयाव बेफार खालामनो हाफैदोंमोन आरोना ओ बेफार फालांगियाव जौगानाय लोगो लोगो बिसोरो हादरखौ। गावनि सिङाव लाबोनानै खुंनो लायो बिसोरो बेफार खालामनो फैनायजों लोगोसेनो बिसोरो जोंनि भारत हादरखौ गावसिनि खुंथायाइ सिङाव लांदोंमोन आर ना आथिं सिङावहाय नाथाय ब्रिटिशफोरा खुंनायाव अरायथा ब्रिटिशफोरा खुंनायाव अरायथा जानायनिफ्रायनो भारतनि सुबुं फोर बिसोरनि मावनाय दांनायखौ गोरलैयै गनायनानै लानो हायाखैमोन मानोना भारतारि सुबुंफोरा गोबां समाव ब्रिटिशनि गिनाय अनागारै बोलि जानो गोनां जादोंमोन बिसोरो जोंनि भारतनि सुबुंफोरखौ माने गोबां ओ हाबायाव थिसनदोंमोन आरोना खामानि मावबोदोंमोन ओरैनो जोंनो। रां होआलाबानो बिसोरो खामानियाव थिसनदोंमोन। जोंनि भारतनि सुबुंखौनो भारतावनो फैनानै दा बेखायनो भारतनि सुबुंफ सैज' हायाखैमोन आरो गावनि हादरावनो गावनि मोनथाय। खौ रोखा खालामनो हायाखैमोन जोंनि भारतनि सुबुंफोरा। जाउनाव भारतारि सुबुंफोरा गोजोन गैयि जानानै ब्रिटिश खुंथाइनि बेरेखा अजद खालामनो गोनां जादोंमोन। उनाव ब्रिटिशफोरनि हेंथायै माने जावग्रिखांनो गोनां जादोंमोन आरो
औ
बेबायदि नासयजानायावहाय बेबायदिनो जोंनि हादरनि उदांस्रिनि फारसे जानानै ब्रिटिश खुंथाइनि बेरेखायै जुजिनाय एबा बिग्रायनाया जोंनि उदांस्रि सोमावसारनायनि जुरिजेननाय बेनो जुरिजेननाय आरो ब्रिटिशफोरनि हेंथायै जोंनि भारतखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय बे सोमावसारनाया मोनसे समाव दुलाराय हादरावनो गोसारदोंमोन उनाव लासै लासै बे सोमावसारनाया ओ गासैयावबो जानो हमदोंमोन आर ना भारतनि खना खनला गासिबो जायगायावनो ब्रिटिशनि हेंथायै सोमावसारनाया जादोंमोन। इंराजफोरनि आखाइनिफ्राय बा ब्रिटिशनि आखाइनिफ्राय उदां खालामनो जोंनि हादरनि गो गोबां सुबुङा सोमावसारनायाव ओंखारबोदोंमोन। ओ बिथांमोननि गेजेराव दङमोन ओ महात्मा गान्धी जवाहरलाल नेहरु सुबुबाास चन्द्र बसु सरजिनि ननायदु आबुल खालामा आजाद बिथांमोनहानो गाहायमोन आरोना। जोंनि हादरखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय नाजानायाव भारत उदांस्रि सोमावसारनायाव आसामनिफ्राय जोबोर थुलुंगा होदोंमोन। ओ जोंनि आसामा जिदाइनजौ नैजिद' मायथाइनि इयान दाबु गोरोबथानि उनावहाय इंराजनि सिङाव थाङो। जोंनि आसामा जोंनि आसामाबो इंराजनि सिङाव थांदोंमोन आरोना। इंराजफोरनि खुंथायाइ सिङाव बेनिफ्रायनो आसामनि नोगोरफोरा उदां जानो नागिरदोंमोन। हादरनि उदांस्रि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय आसामनि माखासे सुबुंफोर दङ बिथांमोनानो जाहैबाय पियलि फुखन ओमफ्रायो। जिउ राम दुलिया मनिराम देवान पियलि बरुवा बिथांमोनहा गोबांथार बाहागो लादोंमोन आरो जायनि थाखाय ओ ब्रिटिशनि खुंथाइनि बेरेखायै सोमावसारनायनि थाखाय पियलिफु खन आरो जिउराम दुुलिया बर'वखौ फासिबो होनाय जादोंमोन। बिथांमोना फासिबो होजादोंमोन। बिथाङा ओ जिदाइनजौ थामजि मायथाइयाव फासि होजादोंमोन आरो ब्रिटिशनि हेंथायै बिग्रायनायनि थाखाय ओमफ्राय मुनिराम देवान आरो पियलि बरुवाखौ जिदाइनजौ बाजिदाइन मायथयाव फासि होनाय जादोंमोन बिथांमोनाबो फासि होजादोंमोन। बिथांमोनानो जोंनि ओ माहारियारि मुंख्लं जोहोलावफोर आरोना। जों आसामनि थाखाय बिथांमोनाबो ओ ब्रिटिश नि हेंथायै बिग्रायखांदोंमोन। दा आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो सानदोंब्ला फोरमायनो हागोन।
औ आंबो जोंनि बर'नि ओ दोरोङारि ओंख्रि अनला दाउ मेवानि सोमोन्दैसो आं नोंथांजों एसे फोरमायनो सान्दों।
आदसा फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला दाउ अनला दाउ मेवा होनना खोनाब्लाथ' बर'फोरा गासैबो ओ जानो लुबैखायो। खोनाबानो गोथावथार होनखायो बे ओंख्रिखौ दा बे ओं ओंख्रिया जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जायखौ गासिबो बर' फोरानो जानो मोजां मोनो नाथाय जों दा जानो गोथाव मोननाल' जाया जों बेखौ ओ संनोबो रोंनांगोन अब्लासो जों बेखौ खौ बर'नो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बिमुं होनो हागोन। दा बे अनला दाउ मेवा ओंख्रिखौ मारै सङो आं बेखौ एसे फोरमायलांनोसै। ओ गिबियाव जों न'वाव औवा सुबा दङबा मेवाखौ बिनि बिनिफ्रायनो दानना लानो हायो आरो गैयाबा। जों बेखौ हाथाय एबा गलानिफ्राय बायना लाना फैनो हायो। बेनि उनाव जों माइरंखौ ओ नख'राव साबैसे सोद्रोमा दं बेनि जखाजों माइरं खौ थिसेसो सोमनानै दोननो नांगौ जाहाथे बियो रुयो गुरै जायो ओ देनायाव थाब गेब्लेयो बेनि उनाव जों अनला देनो नांगौ जानाय आइजें जेरै उवाल आरो गाहेन बेखौ ओ सुनानै सान्दुुङाव फोरानना दोननांगौ जेब्लासिम माइरं आ रुयो आरो उवाल गाहेना रानो बे समाव जों दाउखौ ओ हमनानै ओ गोदानो हायो थाग थियारि खालामना लानो हायो बिनि उनाव जेब्ला माइरङा रुयो बेखौ मोनसे आइजें जेरै ओ खेरखा एबा प्लास्टिकनि खादा जेराव दै सर'यो बेयाव सुखांना दोननांगौ। जेब्ला दैया सर'यो अब्ला बेखौ जों उवालाव देना गुन्दै खालामना लानांगौ ओ अन देनायावनो जों साम ब्राम गुफुर आरो बानलुखौबो देफानो हायो। जेब्ला बेफोर गासैबो ओ थियारि जायो अब्ला जों सारायखौ अरदाबाव जाननानै ओ थाव हो सा ओ सारायाव थाव सेरनानै सामब्राम सेरनो हायो दाउ बेदर सेरनानै दाउ बेदरखौ एवना लानो हायो एवना लानांगौ जायो। आरो बै एवनाय समावनो जेनेबा संख्रि, हाल्दै, मसला बायदिफोरखौ जोङो होखानो हायो आरो आरो बेदर खौ दसे एवना मेवा मेवाखौबो जोङो होनानै एवनो हायो।
औ
सननानै दसे एवना लानांगौ ओ दसे एवनानै बे सारायाव दैखौ बुरजा बुरजा लुसनना होनांगौ आरो नङाबा बेदर मेवा एवनायखौ थिखोनानैबो दोननानै दोनना लानो हायो जोङो बेनि फ्राय बे सारायाव दैखौ बुरजा होनानै ओ जों बेखौ ग्लाब ग्लाब गोदौहो गोदौ होनो नांगौ। ओमफ्राय जेब्ला बे दैया ग्लाब ग्लाब गोदौवो अब्ला बै समाव जोङो बे अन गुन्दै देना लानायखौ आखाइजों फ्रि फ्रि सार ओ जेनेबा ओ सारनाय बायदि खालामनानै होनांगौ। आखाइजों फ्रि फ्रि होनांगौ जाहाथे बियो माने खोनसेनो होयोब्ला लद्रा खायो आरो फिथर जायो। थरखायो दा बेखौ जोङो गोदौनाय समाव एसे एसे बे होबाय थानानै जों बेखौ फारसेजों फारसेथिं ओ एसे एसे एरबाय थानांगौ आरो एरग्लुंबाय थानांगौ जाहाथे बियो फिथर खाया लद्राखाया आरो खो उम जोङो बेखौ माबाखौ अन गुन्दैखौ होखांजोबोब्ला जोङो खारैबो एसे होनांगौ जायो आरो माने खारैखौ होयोब्ला ओ बे अनला ओंख्रिया रिमोनला मोजां जायो जानो फिस्लानो। आरो बिनिफ्राय ओ खारैखौ होयोब्ला मोनसे मोदोमनाय फैयो।
उम
दा बेखौ जोङो माबा बेखौ जोङो गोदौ होनांगौ होखांनायनि उनाव बेनिफ्राय जोङो बेदरखौ थिखोनानै दोनदोंमोनब्ला जोङो बे बेदरखौ बे गोदौनाय समावनो जोङो ओ होसनना होनांगौ अनलाजों ओ दाउ मेवा थिखोनना दोननायखौ। बेनिफ्राय बेयाव दाउ मेवाखौ होसननानै दसे आरोबाव गोबाव सम गोदौहोनो दोननांगौ जाहाथे ओ मेवा दाउ मेवा दाउआ मोजाङै मोनो बेनिफ्राय जेब्ला बियो गोबाव सम जों बेखौ गोदौहोनानै जेब्ला दाउ मेवाया मोजां मोनोब्ला जोङो बेयाव दुन्दिया दङब्ला दुन्दिया खौ सुनानै होसननो हायो दुन्दिया बोथोरनि समाव। आरो जुदि जे नङाबा ओ दुन्दिया गैयाब्ला गंगार दुन्दिया दङब्ला न'आव बेखौबो जों बारिनिफ्राय खानानै सुनानै ओ आखाइजों मस्रायनानै सिफ्लेनानै होनांगौ आरो। आखाइजों आखाइजों मस्रायनानै सिफ्लेनानै होयोबा मोदोमसिनो होननानै जोङो मोनथियो।
उम
बेनिफ्राय जोङो बेखौ दुन्दिया बा दुन्दियाखौ होखांनायनि उनावबो जोङो बेखौ दसे आरोबाव ओ मोननो थाखाय दोननांगौ हमब्लाना बेयो ओ दुन्दियानि मोदोमनाया साबसिन फैयो बेनिफ्राय जेब्ला जोङो बेखौ दुन्दियाखौबो होस'नो दसे दोननानै जोङो बेखौ ओंख्रिखौ खांनो हायो। बेनिफ्राय जेब्ला ओंख्रिया मोनो नो अब्लाना जोङो ओंखाम जानोसैब्ला जों बेखौ ओ खुरैयाव हायना लानानै जोङो ओंखामजों मोजाङै जानो हायो।